हेलौ
हेलौ औ नोंथांआ खोनादोंना?
बनायदोंना?
औ खोनादों नोंथां। आं नोंथांखौ दायो आंनि गोसो गोर्बोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासि हरग्रोनाय थाबाय दा नोंथाङा जेनेबा बुंनो थाङोबा नोंथाङा मा खालामदों?
आं ओरैनो दङ ओरैनो दसे सम लामायाव ओंखारबोदों।
औ नोंथाङा दायो सावरायलायनो हागोन नामा आंजों एसे एनै?
दा नोंथाङा मा बाथ्रा लाना फैदों सावरायजागोन।
औ नोंथां आं माने बिदिनो मोनसे टपिक लानानै फैदोंमोन आरोना नोंथांजों साव रायनो होननानै दा नोंथाङा फ्रि बा जों सावरायनो हागौमोन आं बेखौनो सानदों आरो।
औ औ।
नोंथाङा दा मा खोथा बा मा टपिक लाना फैदों सावरायजागोन। औ औ।
औ दा माने टपिकआनो जाहैबायनाा नोंथां जोंहा गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिम मा मा फारागथि जाबोदों बा गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिम जोंहा मा मा डेभेलपमेन्ट जानो हमदों जों बेनि खोथायाव माने सावरायलायनो होननानै आं नोंथांनाव फन हरनाय जादोंमोन आरोना नोंथां।
औ औ।
औ दा बेनि खोथायावहाय नोंथाङा फोरमायग्रोनो सानखो ना आंखौ एसे एनै बुं जाग्रो सानखो नोंथाङा एसे बुंबानो जाबाय
जेनेबा आंथ' बांद्राय माने नलेज बा गोदोनि बाथ्रा बांद्राय गोसो सोआव गैया बांद्राय मिथिया बावलो जानो हागौ दा नोंथाङा बुजायग्रोबा एसे फोरमायग्रोबा नों जि जायो ओ बेखौ बुंग्रोबा माने आं जा गोसोआव फैखो बेखौ माने उनाव फोरमायनो सानदों आरो दा बुंजागोन नोंथां।
औ नोंथां आथ' दा बुं‌ सान्दों नोंथां खोनादोंना एसे नोंथां माने नोंनिफ्राय एसे बेकग्राउन्ड नयस फैदोंमोन नों नोंथाङा एसे माबानो हागोन नामा?
अ दा खोनाबाय।
औ खोनादों नोंथां दा आं नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायनो सानदों आरो ना नोंथां। जेनेबा जोंहा गोदोनिफ्राय लानानैसिम गोदोनिफ्राय लानानै दिनै सिम जोंहा मा मा सोलायबोनो हमदोंना नोंथां जेनेबा जों बुंनोसै गोदो जोंहा गोबां खस्थ'खौ नुनो मोनोमोन जोंहा गोदो बुंनो थाङोबा बिदिनो हादान जायगा गामोन जोंनि जायगायावहाय गोबां माने बिदिनो हाग्रा बारि खारें जों नुनो मोनामोन।
माने जवारि जों नुनो मोना नोंथां। होमबा जोंहा गोदो फ्राय नुनो मोनोम होनबा जोंहा हरफोर जायोब्ला जोंहा गोबां नुनो मोनोमोन नाथाय दायो जों बुङोब्ला जोंहा जोंनि समावहाय दायो जोंनि दा आखालावहाय जोंहा बिदिनो कारेन्ट जोंखौ नुनो मोनो होमबा
बिदिनोफ्राय
औ
औ औ औ हेलौ आंनि माथोखौ खोनादोंना नोंथाङा? हेल' एसे नेटनि प्रब्लेम नोंथांना बांद्राय मोजां खोनायाखै माने आवाजखौ। आंनिखौ खोनाहैदोंना? आंनिखौ खोनादोंना नोंथां? नों नोंथांना एसे नेटआ प्रब्लेम बा एसे टाउननि प्रब्लेम खोनादों माने मोजां खोनाफैयाखै आंनाव।
औ नोंथांना माने एसे नेजार प्रब्लेम खोमा नोंथाङा एसे साइडआव जानो हागोन नामा?
नोंथां आंखौ नोंथाङा खोनाहैदोंना खोनायाखै?
औ खोनादों नोंथां माने नोंना एसे नेटआ प्रब्लेम जानांगौ नोंथाङा एसे साइडआव थानो हागोन खोमा।
नोंथांसो एसे प्रब्लेम जानो हागौ आंनिया खोनदोंबालाय आंना एसे थिगानो दं नेटआ। नोंथांना एसे ओ साइद जानानै थालाय।
औ आंना बारु थिगानो नेदा जोंना। बे जायगायाव माने दा गोबां मोजाङैनो नाङो नोंथाङा एसे साइद जानो हागोन औ दा आं बुंनो सानदों आरो ना जे-जेनेबा जोंहा गोदोनिफ्राय लानानै फाराग थि बुङोबा आं सेनो बुंनो थाङोबा जों कारेन्ट ना नोंथां गोदो जोंहा कारेन्ट खनो थाङामोन। आरो दायो जोंहा कारेन्टखौ जों नुनो मोनो सब जायगायावनो दा जोंहा कारेन्टजों मा मा जों
औ
माने जों सुबिदाखौ मोननो हा जों हरफोराव जोंहा गोदो खोमसि जानायखौ जों नुनो मोन नाथाय दायो जोंहा बिदिनो जों फोर गैब्लाङा कारेन्टनि मददजों जोंहा सिथार जायो। आरो बिदिनो जों गरमफोर जायोब्ला जोंहा जों फांखा ब जों कुलारफोर लागायनानै जों हान्दाखौ हमनो हायो। बा जों गुसु जायोब्ला जों बि बिदिनो हिटारबो लानानै जों बिदिनो गरमखौ मोननो हायो कारेन्टनि मददजोंनो ना नोंथां।
औ, औ, औ
आरो माने हरफोराव बिदिनो ओंखाम संनाय मानाय फावहाय जोंहा बिदिनो कारेन्ट गैयिनि थाखाय जोंहा
औ
हराब बा बिदिफोराव बनजों जथ्रायनानै ओंखाम संनांगौ जायोमोन। नाथाय जों दा कारेन्टनि सहायजों जोङो बिदिनो इलेकट्रिक जो कुकारफोर जों नुनो मोनसै। कारेन्टनि मदद जों ओंखाम संनो हायो। बा जों कारेन्ट जै मा होनोमोनलाय जों बेखौहाय बिदिनो गेस बायदि जों मोनो खारेन्टनि थाखायों जोङो ओंख्रि संनो हायो। बाम संनो हायो बिनो जों माने गोबां रोखोमनि जों माने सहाय मोनो आरो। खारेन्जों जोङो ओंखाम ओंख्रि संनायावबो संनाय खावनायावहाय आरो बिदिनो
औ
जेनेबा जोंहाथ' गोदोफोर जों नुनो मोना नोंथां। जेरै, जोंहा
अ
गामि दरसेयावहाय जोङो बे बा मोननै जै खरनो मोनोमोन होनबा दैनिबो गोबां समस्या जायोमोन जों हाखर खुरनो हायामोन मानो होनबा अन्थाइ, बाला जों गोबां थायोमोन नाथाय जायो नाथाय जोङो दायो खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे नोंथाङा बुंबाय थालाय आं खोनादों।
दायो जोङो नाथाय दायो जा जोङो नाथाय बुंनो थाङोब्ला जोंहा जनो दैनि जों समस्या जाला। मानो होनबा बयनिबो ज जों न'खरावनो जों दायो दै मथरखौ नुनो मोनसै कारेन्टनि जों सहाय जों न'आवहाय जोङो दैनि जोङो मटर जों कारेन्टजोंहाय जों मोननो हायो होमबा दैनि समस्याबो जाला आरो संनाय खावनायाव जेनेबा जों स्रां बा खोमसि नों बिदियाव समस्याखौ जों नुनो मोनला। आरो गोदोफोरजों आबाद मावनायावबो गोबां जों खस्थ' मोनोमोन नोंथां जेनेबा जों हमनानै ला जों गोदो आबाद मावनायावहाय बिदिनो मोसौफोरजों जोङो नांगोल बोनायखौ जों नुनो नुनो मोनोमोन माइ गायनाय बा जोङो बिदिनो जों मैगं- थाइगं गायनायावहाय नाथाय जायै जोंहा मा जासै नोंथां आं बुंनो सानो जेरै जोंहा माइ गायनायावहाय जोङो दायो जों ट्रेक्टर बा हेन्ड ट्रेक्टर बिदिनो जों सहाय मोनजायो टेक्न'ल'जिनि जों हेल्प जोंहाय जोङो दायो माने हालेवनो हासै माने खस्थ'फोरखौ जों खम नुनो मोनसै आरो बिदिनो आरोना नों दा आं बुंनो थाङोब्लाथ' नोंथां जों खोथाया जों जोबनो थाङा गोबां खोथाया ओंखारो नाथाय आंबो आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो लाखिनो सानदों मानो होनबा आंबो नोंथांनिफ्राय एसे सोलोंनो आं मोनथिनो लुबैदों माने ओंखायनो नोंथांनिफ्रायबो आं खोनासंनो लुबैदों। होदों आर ना नोंथां एसे फोरमायनो हागोन आंनि सिगाङावहाय।
औ, औ, औ दा जेनेबा नोंथाङाथ' गोदो गोदायनि बाथ्रा। बाथ्राखौ लानानै बुंहरबाय जों गोदो जेनेबा मा सुबिदा दा जेनेबा मा सुबिदा मोनामोन दानि जुगाव जों बेसेबां सुबिदा आरो गोदोनिजों मा सुबिदा मानो पार्कआ सोलायबाय बुहुद नो दा जेनेबा नोंथाङाथ' जेनेबा गावनि बिसा हानाय बाथ्रा एा रोंगौथिखौहाय आान सिाव बुजायना होदों आंबो मोजां मोनदों मिथिययो बाथ्रा
ब औ औ
जेबा हसानजों मसेजोंनो थायोमोन जेनेबा हरावथ' कारेट गैयामोन ना गम ह थान्दा द ह जेनब जों बाथि बाथिजों जोङो थायोमोन मोनसे बिनि उनाव बाथि बिनि उनाव जों ओंखारदों लेम्प लेम्प होननाय बुस्थुखौथ' नोंथाङा मिथिखागोन। लेम ओ लेमानो जाबाय जोंनियाब बा औ गोदो गोदायनि जेनेबा बहुत बोसोरसिम सोलिदों बेबो नै दा जेनेबा ओ दासिमबो सलिदोंमोन जेनेबा दासो गैला होनजायो नुनो थांला। जेनेबा गोदोनि गोदो गोदायनिखौ दा नुनो थांला दा कारेन्ट अ बिदिनो बायदिसिना बुहुदा बोनायनि अनगायैबो जेनेबा ओ जोब जोब्बायानो होनजायो बेफोर बुस्थुखौहाय जोङो जेनेबा जों गोदोथ' कारेन्टफोरबो गैयामोन नालाय। दा माने बेफोरजों कारेन्टफोर फैनानै दा जों बुहुद सुबिदा बा जोंनि थाखाय माने बुहुत मोजां दा जों नुनो मोननाय जेनेबा जों लेखा फरायनोबाबोथ' जों बाथि सुला जों गोदो बाथिजोंसो फरायोमोन जेनेबा दा जों कारेन्ट जों कारेन्ट थांबानो दा जों बासायनानै लेखा फरायनोबा बायदिसिना बिदिनो जों माबा खालामनो जोङो जेनेबा गोदो मामोन गेस गैयामोन ना गेस गेसबो जों मोननो थाङामोन दा जोङो गोदो जेनेबा जों बन बनजोंसो जोङो जेनेबा ओंखाम बा ओंख्रि संनानै जों साहा फुदुंनानै जायोमोन दा जोंनि जोंनि बे आजिखालि जुगाव नुदों जोङो बनजों जों बांद्राय ओंखाम ओंख्रि संला जों गेस बा कारेन्ट आजिखालि जेनेबा कारेन्ट ओंखारओबाय कारेन्ट जजों सङो सोरबा सोरबा गेस जजों सङो नोंथाङाथ' जेनेबा बुहुत ओ बिदिनो बायदिसिना होन्ला आंनि सिगङावबो माने गोदो गोदायनि बाथ्रा जे ट्रेक्टरनिाथ्राबो नोंथाङा बुंखाबाय एसेबाब आं माने फंनैसै ट्रेक्टरनि बाथ्रा बुंनोसैं जेनेबा जों जेनेबा गोदो जेनेबाथ' ट्रेक्ट'रया होनजायोमोन जों मोसौजोंसो हालौवना जायोमोन। मोसौ गैयाबा जोङो जेनेबा खदालजों जावग्लिनानै जोङो बेखौनो सानसेयाव जों दब्लायसे दब्लायसे दब्लायसे जावग्लिनानै जों जेनेबा बुहुत टाइम लायोमोन आरो ना? दाथ' बेनि उनावहाय जोङो बेनि उनावहाय जों मोसौजों हालौवोमोन दाथ' जों मोसौखौ नो बांद्राय नुनो थांला मोसौजोंनो हालेवला जों दा गुथे ट्रेक्टर जाजोबबाय जेनेबा गोदोनि जुगाव माने जोबलांनो थांनानै ओमफ्राय दा गोदान गोदान जेनेबा जुगावहाय जोङो बेफोरखौ मोननो थांसै ट्रेक्टर होननाय बुस्थुफोरखौ खौ जों जानाबा जों माइ हानायाबो ना माइ हानायाबोथ' जों गोदो ननो थांदोंमोन मानसिया हायोमोन दाथ' मेचिन ओंखार जोबबाय दा आंनि जेसेबां रोंगौथिफोरखौ जेनेबा नोंथांनिसिग आं फोरमायना होबाय बा एसे जेया जे हायो। जे मिथियो बेखौ आं नोंथां सिगावनो एसे फोरमायना होबाय आरो दा नोंथाङा बा बोरै मोनखो आंनि बाथ्राफोरखौबोा बोरै मोनखो दा एसे नोंथाङा फोरमायनांगौ मोजां जागोन।
दा नोंथाङानो ओफ्राय आंनि सिगाङाव ओमफाय फोरमाया हरजोबखाबाय जोंहा बिदिनो गोदोनिफ्राय लानानै द एसे मा मा फाराग जाबोखो दा नोंथांनिफ्रायइबो आंबो एसे एनै सोलोंथाइ खौ मोनदों दा नाथाय आं बुंनो थाङोबा नोंथां जोंहा समाबबो जानानै फैबाय ओंखायनो गाज्रि मोननांला जों दोनथ'नोसै
औ औ औ दे औ नोंथां गोजोन्थों।